खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय थाबाय।
औ नोंथां ओ गोजान मेलााबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिमबो जासिहरसिननाय थाबाय।
लोगोसेनो नोंथांनिसिम कल हरनायनि जाहोना बेनो जे ओ जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादों नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां आं ओरैनोसो दंखायो दे सावरायनो हागोन नोंथां।
जोङो आयदा हिसाबै जोङो दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनोमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ थिग बिदिनो जोङो माइ आबाद जोङो माइ गायनाय आबादनि बागै रायज्लायसै नामा नोंथां
औ नोंथां रायज्लायजागोन दे
औ बेनि अनगायैबो जोङो आरो आबादनि सायावनो सावरायबावनो हागोन
औ औ
थिग तेनेबा जोङो माइ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बांसिन गामियारि सुबुंफ्रा जोङो दैज्लां बोथ बोथोरावहाय आ जोंनि गोबां सुबुङानो माइ आबादखौ बांसिन बिबाङैनो मावखायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नोंगौ।
औ थिग बेफोरबायदिनो जोङो गिबियावहाय जों मा खालामग्रोनांगोन माइ आबादखौ खौ मावनोबोला जोङो आ जोङो मा होनो बिदान जिहेथु जोङो माइ बेगर नङा होनोमबा
औ
बेखौ जोङो खायफाफ्रा मा खालामो गोदोनि जुगावथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो जोङो माइदलि जायखौ जों बिदान होनो माइदलिखौ ओरैबायदि खालामनानै दोननाय जायोमोन जोङो मोनसे दुलि दुलि माने ओ माइ दोनग्रा दुलिफोरबायायदि जों मा ख' हेबो मोनै एसे ख' हेबो फिसा बा जों जेरैहाय जोङो बा बेयाव जोङो जि केजि बा नैजि केजि बेफोरबायदि दोनगोनबा बेफोरबायदिनो मोनसे जोङो आन्दाज बा जखा खालामनानै बेवहाय मा ख' हेबनानैसो गोदोहाय बेवहाय ख' हेबनानै जोङो बेवहाय जिगाब सोयोमोन सिङाव जिगाब सोनानै मा बेवहाय बिदानखौ सोनानै मा बे खखौ जोङो खाथेनानै बा बेरा बायदि हेबो नालाय बेखौ बोथेनानै बिनि सायाव सेवमा जोङो ओ हाब्रु आरो गोबोरखिजों लिरथेनानैसो दोनलायनानै बेखौ माने बिदान रोखोमै जोङो लाखिनायखौ गोदोहाय नुनो थाङोमोन आरो दानि जुगावहायथ' जोङो बांसिन बिबाङै मा नुनो थाङो जोङो नार्सारि जेरैहाय दखानाव फाननाय जों दखानाव फाननाय नार्सारिखौ जों बांसिन नुनो थाङो दानि सुबुंफ्रा बांसिनैनो मा जोङो नार्सारिखौसो बांसिन गायनायखौ नुनो थांसै आरो नंगौनाा नोंथां थिग जों मा खालामनांगौ बि निखायनो जोङो गिबियावहायनो जोङो ओ जोङो बांसिन मानसिफोरा खायफाफ्रा मा खालामो एसे गोरान जायगा जेरै हाब्रु गैयि जायगाफोराव जोङो फैयो बा खायफाफ्राथ' आरो हाब्रु गोनां जायगायावनो फोनां गोनां जायो। थिग जोङो मा खालामो जोङो बिदान खोथिया फोनो थाखाय जोङो बेखौ जोङो सान थाम सानब्रैसो माइ्लि जिहेथु माइ बिदानखौ जोङो सोमनानै दोनो दैयाव बेनिफ्राय जोङो सानसे बोखांनानै दोनो
औ औ
खोनादोंमोन नोंथां
औ नोंथाङा
आरो जोङो बा बेयाव जोङो बा जि बा नैजि किल' बिदि जोङो सोमनानै दोनोबब्ला बेनि जायगा बा जोङो जेरावहाय फोगोन बेखौ जोङो मा खालामो जोङो हालेवनानै लायो हालेवनानै जों बेखौ मोजाङै हाखौ गुरै खालामनानै जोङो मा खालामो बेवहाय फोमोनना लायो बेवहाय फोमोनना लानानै बेखौ बेवहाय जोङो फोयो आरो
औ औ
दानि बिथिङावथ' जोङो हाफोम मोनोननोबाबो गोदोनि बायदि मोखौ जों नांगोल जुंगोल जों एवनाय नुयोमोन दानि जुगावथ' समनि आंखाल नङा होमबा नोंथां समनि आंखालनि बिनि थाखायनो मा खालामो जोङो बांसिनैनो जोङो पावार टिलार लार जै ब गोोआ जोो बाहायनायखौ नुनो थांसै आरो
औ
बेखौ जोङो फोना दोननायनि उनाव मा खालामो ओ जोङो फोना दोननायनि उनाव जोङो बेखौ ओ जि सान जिबा सान बिदि ओ जोङो नेयो बेनि उनाव खोथियाखौ जोङो जों मा होनो फुजाानो हानायबा बेयो फुजा हैगोन ना होया जों मेक्सिमाम जोङो बेखौ मा खालामो थामजि थामजि एबा थामजिबा सानसोनि गेजेराव फुयो आरो बेखौ फुयोब्ला अब्ला जों मा खालामो ओ जिबा नैजिबा सानसोनि गेजेरावनो जों मा खालामो बेखौ नायो। बेसेबां जौगोन होननानै गोदो गोदोनि बायदिहाय जोंनि हायाबो मा दानि हाया एसेबां हाखार गैला बेनिखायनो मा खालामो जोङो ओ खोथियाखौ बेसे जौदो नायो नायनानै बेवहाय आ जौवाखैबा बेखौ हासार सार दानिया आ रासायनारि हासार सारनायखौ नुनो थांसै
औ नोंथां औ
आ थिग बेफोरबायदिनो खालामनानै जोङो आ थामजि थामजिबासो सानाव जों मा खालामो जों फुयो। फुनानै थिग बिदिनो जोङो हाखो आरो जे जायगायाव जों गायगोन बेखौ जोङो मोजाङै हालेवो आ खन जोङो खायफा खायफा हायाव जोङो खनब्रै गाहाम हालासेै हालेवनायखौ नुयो। खननै आ खायफा हायाव खनथाम बिदिजोंनो जायो। जों बेयावबो मा खालामो आ खोथियाखौ जों गिबियाव फुना लाबाय फुना लानानै बेखौ खौ जोङो हाखौ मोजाङै हालेवना फोमोनना लानानै बेवहाय जोङो मा दानि मुगायावथ' मा आ बांसिनैनो जोङो हाजिरा खामला लानानै जों माइ गायनायखौ नुयो। गोदोनि जुग बायदि सावरि बादालि जानायखौ जों नुनो थांनाया नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
दानि जुगाव माने समनि आंखाल बेनिखायनो गासैहाबो माने आरो जोंनो मा थांना थानो थाखाय रां नांगौ बेनिखायनो जों मा हाजिरा खामला लानानै जों माइखौ गायसैयो आरो। थगदिख जोङो माइखौ गायनानै गायखांनायनि उनाव जोङो बे खौ जों खमैब्लाबो जोङो नै बा थाम माससो दोनो नैथाम मासनि उनाव जों मा खालामो बेवहाय आरो जों जाहाथे माइआ जों मोजां गोग्गो फिथाइ होनो हायो बा गोग्गो दावगालांनो हायो। बा गोजौ जानो हायो बेखौ जोङो नायनानै जोङो बांसिन बिबाङैनो जों दानि मुगायाव रासायनारि हासारखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। ए बाहायामोनब्लाबो बाहायनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला जों मोसौखौ बांसिन बिबाङैनो नुनो थांलिया बेनिखायनो जोङो रासायनारि हासारखौनो माने बांसिन बिबाङै बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां औ।
थिग बिदियैनो जोङो बेखौ हासार होखांनायनि उनावबो जों मा खालामनांगो? सम सम जों दैखौ फोराननांगौ। बा सम सम जों दैखौ सोना दोननांगौ बिदि खालामनानै जोङो बेहो माने जों मा होनो फिथाइ ओंखारबाय जेला फिथाइ ओंखारो फिथाइनि समावबो जों मा खालामो फिथाइया गोग्गो थानायनि थाखाय जों बेवहायबो आरो दानि मुगायाव जोङो स्प्रे मुलि सारनायखौ नुनो मोनो मोनसै आरो।
औ
बेनि उनाव मा जोङो एसे राबाय रानायनि उनाव जोङो ए मोनबाय आरो मोनोब्ला जों मा खालामो थिग बेफोरबायदिनो आरो हाजिरा खामला लानानै जोङो हायो हानानै मा खालामो बेखौ न'आव लानानै थाङो आरो आरो बेनि अनगायैबो आथिखालनि मुगायाव नुनो मोनबावोदे दानि जुगावथ' मोसौ गैला नालाय मोसौ गैयिनि थाखाय मा खालामो गोदोहाय मोसौ थानायलाय जोङो मोसौनि जिगाबखौ ओ नांगौ जानायलाय एसे मेसें बोथोराव जोंनि हाया हास्राव हिसाबै जों मा खालामोमोन मोसौनो गांसो हिसाबै जिगाबखौ लाखियोमोन। दानि जुगाव मा खालामो थिग बेफोरबायदिनो माइ हाग ग्रा बा नाग्रा बिदिनो मेसिन ओंखारनायलाय जोङो बांसिन जोङो मा मेसिनफोरजोंनो पावार टेलारिंफोरजोंनो जोङो बांसिन खम समावनो जोङो जानाय बायदि माने समनि आंखालखाय जों मा खालामो बेजोंनो बांसिन माने हानाय नानायखौबो नुनो थांसै आरो। थिग बिदिनो माइ आबादनि सायावनो बा गुबुन आबादफोरनि सायावनो नोंथाङाबो मोनथिनाय माबाफोर फोरमायनो सानो नामा?
औ नोंथां दा नोंथाङा जेरै बुंलांबाय माइ आबादनि सायाव दा जोंनि जायगायावबो ओ जों जेरैहाय माइ आबादखौ मावो आं नोंथांनो एसे फोरमायगोन दा जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां माइ जोलै दङ दा जोंनो गिबियावनो नो माइ आबाद मावगोन मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगोन जोलै जोलैनि गोनांथि जायो। आरो जोंहा जोंनो नांगोन हा जेरैहाय दुब्लि बा फोथार जोंनो बेखौ गिबियावनो नांग्रोगोन दा बे फोथारा जोंहा जानला मोनलायाव गायोब्लाथाय जोंहा माइ आबादा मोजां जाया बेनि थाखायनो गिबियावनो नांगोन जोंनो मोजांहाय दै थानाय बा दै दै बेबायदि बोरि बोरि जायगाफोराव गायनाय जाया आरो जोङो नोंथां। दा जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो दै दैफोरा मोजां थायोब्लाथाय जोंहा माइ आबादा जोबोद मोजां जायो। बेनि थाखायनो बैफोरबायदि दलहा बा गिसि हाफोरखौ जों नायनानै गायनाय जायो आरो। दा जों गिबियावनो ओ माइ जोलैखौ सायख'खांनायनि उनाव दा माइ जोलै बुङोब्ला जोंहा माइ आबादा बा माइ जोलैया गोबां जोलैनि दङ दा गोदोनि दिनाव जोङो माइ माइब्रा आसु माइसालि बेबायदिनो जोसा गोबां दंमोन। नाथाय दानि जुगाव गोदान गोदान जोलै ओंखारनायलाय गोदान गोदान माइखौ गायनो गोनां जायो गोदोनि माइ बा माइ जोलैफोरखौ जोङो दोनथ'नानै गोदान गोदान माइखौ गायनाय जायो आरो नोंथां। दा जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो गिबियावनो ओ माइ जोलै बा ओ माइखौ खोथिया फोग्रोनांगोन जों गिबियावनो फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइ जोलैखौ सायख'खांनानै जों जेरैहाय प्लास्टिक बुस्थु बा जोङो फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो खाथेनानै जोङो बेखौ फख्रि बा बेबायदिनो दंग'नि दैफोराव सोमनानै दोननांगोन आरो बेबायदि सोमखांनानै जोंहा ओ जोङो खोथिया जाय जायगायाव फोगोन बेखौ जोङो ट्रेक्टर बा मोसौजों जोङो मोजां ग्लेब ग्लेब हालेवनांगोन आरो गिबियाव जोंहा ओ खारायग्रोनांगोन खारायग्रोखांनायनि उनाव जोङो आलि खोनो नांगोन। आलिखौ माबायदि मानो खोनांगोन होनोब्ला जोंहा दैनि गोनांथि जायो दैनि दैखौ ओ नांगौ बिबांनि लाखिनो थाखाय जोङो आलिखौ मोजांहाय लिरनानैबा खोनानै मोजां होथेनानै लागोन आरो जाहाथे दैफोरा मोजाङै थायो। बेनि उनाव जोंहा जा हालु- खांनाय बा बेयाव थानाय हाग्रा बेखौ सेवहोनो थाखाय जोङो दैखौ लाखिनानै अ फेसेवग्रोगोन आरो बेनि उनाव जोङो ओ बेखौ मोजांहाय फोमोनगोन फोमोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ बेबायदिनो हरसे दोनगोन आरो जाहाथे बे बासि जायो बासि नङाबाथाय लोगो-लोगो फैयोबाथाय जाहा जाखिनि जोलै ओ जा माइ बेफोरो बाराद्राय सिं हाब्रु सिं- सिंद्रायाव थाङो बेनि थाखायनो जोङो लोगो-लोगो फोआ आरो बेबायदिनो जोङो ओ जा सोमनाय माइ जोलै बेखौ बोखांनानै जोङो हराव ओ बेबायदिनो थालिर थालिर बिलाइ बा बेबायदिनो थास' बिल बिलाइफोरजों जोङो खोबनानै दोननांगौ आरो अखानायै जोङो फोहैबाय फीना बेजोंनो जोङो थोरसि बा बेबायदिनो दाबोर खेरखाफोराव लानानै जोङो स्राय-स्राय सारना होननांगौ आरो बेबायदिनो सारना होय होनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा जाहाथे सिरिबाङै जाय ओ जेराव गारह'रदों बेयाव ओ सिरिबाङै गोलैजोबो बेनि थाखायनो जोङो बेबायदि गारहरनानै होनाय जायो आरो नोंथां बेबायदि होखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला ओ बेबायदिनो एसे लावगोन बा ज'लायसेसो जागोन बे खोथिया बेबायदि जाखांनायनि उनाव जोंहा हासार होनो नांगोन हासारखौ मानो होनांगोन होनोब्ला जोंहा जा खोथिया बियो सोमखोर-सोमखोर जाबोनायनि बा एसे ग'सा बारायनायनि थाखाय जोंहा रासायनारि हासार बा फेसेव हासार होननांगोन दा बेयाव ओ ओ इउरिया हासार बा बेबायदिनो जों गोबोर हासारनिफ्राय बानायनाय गोबां हासार दङ बेफोरबायदिखौबो होनो हायो आरो बेबायदिनो हो ओ हासार होखांनायनि उनाव जोंहा खावसे जाय जायगायाव गायगोन बेयाव जोङो बे हाखौ हालौनानै लानांगोन दा गिबियावनो दहायनि बेबायदि जा मोसौजों बा टेक्टरजों हालौनो हागोन आरो बेयाव बेबायदिनो फिनै खारायग्रोनानै जोंहा बेयाव आलि खोननांगोन आलि खोनायाव दाथ' गोबां ओ ओ हाजिरा बायदिसिना होनानै खोनो गोनां जायो बेबायदिनो खोनानै जोंहा दैनि दैखौ मोजाङै लाखिनानै जाखिनि हाग्रा दं बेखौ फेसेवनानै जोंओ ओफोमोनगोन आरो फोमोननानै जा जोंहा ओ खो जेब्ला खोथिया फुजानाय जागोन अब्ला फुनानै जोङो बेखौ हाजिरा खामला बे बेफोरबायदिनो दा नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेफोरबायदिनो लानानै जोंहा फुनानै जों गायगोन आरो गायखांनानै जे जेब्ला बेबायदिनो ओ एसे जौलाङो अब्लाथाय जों आरो रासायनारि